हेलौ हेलौ
हेलौ औ खोनायाखै नोंथां खोनायाखै
अ खोनादोंना
उम उम खोनादों खोनादों नोंथां खोनादों फ्रि आं औ' दा फ्रियैनो दंथ'यो नोंथां
अह अह। ओ आं नोंजों माने मोनसे खोथा सावरायनो हरदोंमोन सावराय जागोन ना।
आतसा आतसा आतसा।
उम माने खोथाया बेनो जोंहा माने बर'फोरनि बा गुबुन हारिनिबाबो माने जेनेबा बेफार फालांगिनि बागै आरो।
आतसा आतसा आतसा आतसा सा।
जोंहाथ' बर' हारि हिसाबै गोदोनिफ्रायनो जोंहा। बर' हारिया माने बिदिनो बेफार फालांगि मावनानै माने आबाद मावनानै जाग्रा हारि नङा होमबा।
नंगौ नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ।
ओमफाय माने जोंहा माने बे बेफार फालांगि मावनायाव जोंहा बर'फ्रा माने बिदिनो दाउ फिसियो अमा फिसियो बोरमा फिसियो मोसौ फिसियो ओमफ्राय। आबाद मावो नङा होमबा।
हय नोंथां नोंथांङा थिग
औ औ नोंथां। ओमफ्राय जोंहा माने आङो गिबियाव दाउ फिसिनायनि बाथ्राखौ बुंनोसै।
आतसा आतसा आतसा दे दे दे दे।
दाउ फिसिबा माने गोबां मुलाम्फा जायो नङा होमबा। जेरै माने जोंहा दाउआ बोसोरावनो माने बोसोर गोबां फिसा होयो बिदिनो। जोङो बे दाउ फिसाफोरखौ फाननो हायो ओमफ्राय। दाउदैबो होयो ओमफ्राय बे दाउदैफोरखौ जोङो। जानोबो हायो जेनेबा जोंहा दावदै जायोबा देहाया गोबां मुला म्फा जायो नङा होमबा जोंहा माने देहाया गोबां प्रटिन मोनो। ओमफ्राय बिदिनो बेफोरखौ दाउदैखौबो जों फाननो हायो ओमफ्राय आरो जोङो दाउ बेदरखौबो जानो हायो जेनेबा दाउ जाबाथ'। जोंनि देहाया गोबां मुलाम्फा जायो नङा होमबा।
जायो बिदिनो नोंथां
ओमफ्राय बिदिनो जोंहा माने बे दाउफोरखौ फाननानै माने जोंहा न'खर संसार जानायाव बे दाउफोरानो माने ओ ओ रां आरजिनायाव माने गोबां हेफाजाब होयो आरो
उम
आरोना
औ औ खोनायाखै नोंथां खोनागासि
खोना खोनादोंना
ए खोनादों खोनादो।
औ औ औ ओमफ्राय जों आरो उनावहाय आं बोरमानि बाथ्रा बुंनोसै। माने जोंहा बोरमा फिसिनो थाखायथ' गोबां इजि प्रसेस नङा होमबा। औ ओमफाय औ औ माने जोंहा बोरमाया गांसो जायोना होमबा जों बोरमा खौ फिसियोबा माने ओ हगारनाबो दोननो हायो जेनेबा खानाबो दोननो हायो माने बेयो टाइम जाबाथाय माने गावनि जायगाखौ गाव लाफैखायो आरो बेखौ लायलाय नां गौबो गोनांथि गैया माने हगारना दोनोबा ओमफाय खाना दोनोबा जोंहा लाय नांगौ जायो ओमफ्राय बिदिनो जोंहा बोरमा फिसिनो थाखाय जोंहा बोरमा लादेननि गोनांथि जायो आरो बोरमा ओ बुन्दिनिबो गोनांथि जायो माने जोंहा बे बोरमा
खोना खोनादों दे नोंथां खोनादों दे। नों बुंबाय थालाय आं खोनागासिनो औ खोनादों खोनादों।
माने जोंहा बे बोरमाखौ जोङो माने फाननो हायो आरो। ओमफ्राय जों बेदरबो जानो हायो जोंहा माने देहायाव गोबां मुलाम्फा जायो आरो बेदर जायोबाबो। ओमफाय फानोबाबो जोंहा माने न'खर संसार सोलिनायाव माने बे राङानो माने गोबां ओ मदद खालामो आरो। बोरमानिफ्राय ओमफ्राय जोंहा अमा फिसिनाय होनोबा अमायाथ' जोंनि बर'नि दोरोङारि माने मोनसे ट्रेडिसनेल होनजायो। बियो माने ट्राइबेलफोरनि आरो अल ट्राइबेल गासिनिबो माने बे अमाखौ जोङो ओ फिसियोबा माने बेयो बोसोरावनो खननै फिसा होयो खोमा। फाथालनै ओमफ्राय जोंहा बे फिसाया दसथा एगार'था गाहाम जायो।
जायो जायो नोंथां जायो।
ओमफ्राय बे अमायाबोथ' जोंहा इजि प्रसेसआनो जायो जेनेबा गुन्दै जायो बियो। ओमफ्राय थास' थास'फोरबो होनो हायो जेनेबा मैगं मैलाफोरबो। ओमफ्राय जोंहा माने ओंखाम खालायफोरखौबो होनो हायो ओमफ्राय बेखोथ' बांद्राय खस्थ' गैया नालाय ओमफ्राय बे अमा फिसाफोराबो ओ फानजानो थाखाय बिदिनो मास मोनब्रै बा मास मोनबाफोराल' नेनांगौ जायो आरो। ओमफ्राय बे अमा फिसाफ्राथ' मा गोबां दाम नोङा होमबा। मासेयावनो ओम मासेयावनो तिन हाजार सारि हाजार गाहाम ओमफ्राय जोंहा बेफोरखौ फाननानै माने गोबां रां खामायनो हायो आरो। आरो जोंहा अमा फिसियोबा नोङो जुमायबो संनो हाबाय जुमाय संनायनि अफ्रिखौनो नों अमानो होनो हाबाय।
थिग दं नोंथां नोंथां ब-बर'नि न'खर हिसाबै औ बर'नि बर'नि न'खर हिसा बै जोंनिया बे मोनसे बिराद दोरोङारि आगजु जोंनि संसार जालांनायाव हेल्प होग्रा आरो खिना बेफोर नोंथां दा जाखौ बुंगासिनो।
औ जोंहा माने अमा फिसिनाय लोगो लोगो जों फुख्रिबो मोनसे बानायनो नङा होमबा। माने जों बे फख्रि- फुख्रिनि सायावनो जों जों अमा गन्द्रा खालामनानै माने अमाखौ अमा खिया माने गलाङोबा जों माने नानो दाना होलायनांगौ गोनांथि गैया जायो आरो।
बेबो ओ- बेबो प्रसेसा थिगैनो दं नोंथां
औ- औ- ओमफ्राय जोंहा माने बिदिनो बर' हारिया खस्थ' मस्थयै माने संसार जाबोग्रा हारि आरो मोनसे ओमफ्राय नोंथाङा बेफोरबायदि बेफार फालांगिनि सोमोन्दै माबाफोर बुंनो सानदों नामा
औ- आङो बेफार फालांगिनि बेलायाव बेखौसो मिथिनो लुबैदि नोंसिनि एरियायाव ओ- दा बर्थमान आरोखि लाइमोनफोरा मा खौ- बांसिन गोसो होयो
जोंनियाव दा- बेफार फालांगिनि बेलायाव होनोबा बिदिनो खायफाया माने फरायनाय दं फरायि दं नालाय जेनेबा फरायनाय फ्रा बिदिनो ओ गभमेन्ट जबफोराव माने गोसो होबाय। आरो माखासे फरायिफोरा माने बिदिनो बेफार फालांगिफ्राव जेनेबा नारें बायस'नाय बिदिनो बोरमा बायस'नाय खायफाया बायलाय फानलाय मैगंफोर बेबायदियाव माने गोसो होयो आरो
आदसा- आदसा नोंथां थिग दं। बेनिफ्राय नोंसिनि एरियावना ओ दा ओ आं बेखौ मिथिनो लुबैदि ओ नोंसिनि एरियायावथ' आं खोनानाय मथै मोनसे बाजार दं गिदिरनो बे बाजाराव ओ जोंनि बर' लाइमोनफोरा बेसेबां ओ बेफार फालांगिनि बेलायाव बेसेबां आवगायनाय बिनि सायावसो फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
आवगायनायाथ' बिदिनो माने बेवहाय जोंहा माने बायलाय फायलाय जायो नङा होमबा बाजार माने मार मोनसे दखान औ- ओमफ्राय जोंहा बेयाव माने बिदिनो लाइमोनफ्रा ओ- खायफाया नारेंफोर फानहैयो ओमफ्राय खायफाया बायस'यो
आतसा- आतसा
नारेंफोरा माने ओ- हमनाला नों बायस'योबा बे नारेंआ माने गोजान गोजान जायगायाव साप्लाय जायो। आरो
आदसा आ- आ- थिगानो दं नोंथां
ओरै लांनायावबो जोंहा माने आरेंफोर गायग्राफ्रा माने दा- थ' बांद्राय एथ'बां मोना गोजां बोथोराव बांसिन जायो दामा मेसें बोथोराव औ- ओमफ्राय बिदिनो बेफोरखौ फाननानैनो माने ओ न'खर संसाराव माने रां आरजिनायाव माने हेफाजाब होयो आरो बेफोरनो जेनेबा नारेंफ्रा माबाफ्रा आरो बेनि अनगायै हालदैफोरबो गायनाय जायो
आच्छा आच्छा आच्छा आच्छा
-थांमोननि ओनसोलाव हालदैखौ माबोरै गायो एसे फोरमायनो हागोन नामा
आच्छा जोंनि ओनसोलाव हालदैखौथ' मथा मथि आंहा बिनि सायाव बारा नलेज गैया थां माने आं बारा मावाबो
अब्लाबो आङो एसे एनैखौ हागोन ओ हालदैखौथ' गायनायाथ' गायनांगौखौ गायनांगौ टाइमाव गायाबा जाखाया जिहेथु हाल्दै गायनोबा हालदैखौ जों दैज्लांनि सिगां सिगां गायो ओमफ्राय बे हालदैखौ गायखांनानै बुहुद इसे जत्न ' लानांगौ जायो आरोखि ना जत्न' लायाबा मोना सोरबा बायदि दिया जिगाब होयो सोरबा बायदिया आलि बानायो। जाङि ओ आंनि नुनायाव हानि कन्दिस'न लानानैबो किसुम अबेबा जायगायाव जायो अबेबा अबेबा जायगायाव जाया आरोखि। जा एसे बोरि बालासिया सिस्टेमबा बांसिन जानाय नुयो आरोखि हालदिखौ। आनिफ्राय जिगाब होबा बेनो हाग्रा जाया आनिफ्राय जि जिगाब होआलासिनो जुदि जाङि खोबा बेदरफोरा एसे साबसिन जायो नामाथाय। आं बेखौ एसे माबानानै सानो आरोखि। साबसिन जानाय बायदि मोनो बेदरखौ ओमफ्राय जाङि होबा जि बाद हाग्रा जानायखौ इसे बांसिन नुयो आरोखि ना।
औ औ। नोंथांमोननि ओनसोलखैजाय नोंथांमोननि ओनसोलखैजाय माने हालदैनि दामा बिसिबां?
आच्छा आच्छा हालदैनि दामा जोंनिखैथ' नोंथां ओ बिदिनो दाथ' हालदैया इसे माबानायसो हिसाबै जेब्ला सिजोन जायो अब्ला इदिनो
ओ हालदै लानानै हालदै हासि अबेबा हालदैयाबो मोननै जाथनि दं जाहैदों अबावबा गिदिर जाद आरो फिसा जाद ओ बांसिन
फिसा जादखौ भेलु होयो नामाथाय। एसे फिसा जादखौ बांसिन बायनाय नुयो आरोखि नोंथां इदिनो हाजारथ' थाङा पास्स' सयस' बिदि थांनाय नुयो आरोखि आं मन।
ओमफ्राय नोंथाङा ओंखाम जाखांबाय नामा?
औ जाखांबाय नोंथां जाखांबाय जाखांबाय औ जोंहा ओंख्रिया माबासो मोनदां आलुजों दाउ।
अ अ अ। दे बिदिब्ला नोंथां माब्लाबा खबर लाफैलायसिगोन।
अके अके दे दे।